अ जों होबा एबार बर'फोरनि मैगं थाइगं माइ गायनाय सायाव एसे सावरायनो होनबा ना नोंथां
बिदिब्ला
अ नोंथाङा एसे जागायग्रो आरो नोंथांमोननिसिम माबादि मैगं थाइगं गायनाय जायो मा बोथोराव गायो आरो माइफोरखौ माबायदि गायो नोंसोर एसे फोरमायना होदों नोंथां
औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलजोंहाय जोङो बांसिनानो नुनो मोन मोनो जे जोंना ओरै दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद बा मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद बेफोरखौ गावनि बोथोर नायै बोथोर गायनाय जायो आरो ना थां दा जोंना दैज्लां बोथोराव बुंनो थाङोब्ला माइखौनो गुबैयै बांसिन गायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोंना ओरै मेस सें बोथोराव दं जोंना आलु बा जोंना कबि बा लाइ फानथाव एम्बु बेफोरबादि बायदि रोखोमनि गावनि बोथोर नायै बोथोर बेफोरखौ जोङो गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो
अ नंगौ नोंथां
दा आङो जोंनि ओनसोलजों माइ आबादखौ माबोरै गा गायनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां
ओ नोंथां
दा माइ आबादखौ जोङो गिबियावनो गायनो थाखाय बे याव नांगौ जायो जोंनो माइ जोलै जेरैहाय दं जोंना ओ रन्जित बा आइजं बेफोर नोंनि फसायनायनि जोङो जोलैखौ नागिरनानै लाग्रोनाय जायो आरो जायखिजाया मोनसे से मोजां जोलैखौ जोङो नागिरखांनायनि उनावहाय जोङो दानिया बेयावहाय फोनो थाखाय जोङो हाखौ फोसाबग्रोनानै लानांगौ गौ जायो जायखौ जोङो बुङो हालौवनाय दा बे हालौवनायावहाय जोङो खननै बा खनथाम हालौवनांगौनि गोनांथि जायो आरो जाहाथे बिनि हाग्राफोरा थैयो बा बे साफा जायो बेे हाया दा बेनि उनावहाय हालौवखांनायनि उनाव जोङो दब्लायसे बा द ब्लाय नै नों जेसेबां खिनि गायगोन बेखौ ज'खा नायनानै जोङो खोथियाफोरखौ दैयाव सोमनानै दोननानै अखानायै हाय बे खोथियायावहाय बे माइफोरखौ फोनाय जायो आरो नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
दा बे खोथियाखौ जोंनो देरनो थाखाय दाननै बा दानथाम बेफोरबायदिनि सम होनांगौ जायो। बिनि उनावसो जोङो गायनो थाखाय बियो रेदि जायो। दा आरोबाव जोंना दङ माइखौ जेब्ला खोथियाआ देरो अब्ला गायनायनि रेडि जानानै फैयो दा नोङो बेयावहाय माइ गायनो थाखायथ' हा खौ आरोबाव जोंना हालौवग्रोनानै लानांगौ जायो हालौवखांनायनि उनाव जोङो खोथियाफोरखौ फुनानै लानानै जे आखा आखा खालामनानै मोनसे मोनसे जे बेफोरबायदि जोङो दुरुंजों खाखथाबनानै जोङो दुब्लिफोराव लाङ नानै दोनहैनाय जायो आरो दा बिनि उनावहाय जोङो गायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बे माया जोंना रेडि जानो थाखाय दानथाम बा दानब्रै बेफोरबायदिनि उनावसो जोङो माइखौ बे माइनि फिथाइफोरखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा जेब्ला माइया मोनखाङो अब्ला जोङो बेखौ हानानै न' फोराव लाबोनानै एब्ला जोंनि दुब्लि फोथार फोरावनो मोनसे मोजां गुवार लांदां जायगायावहाय दोननानै मारा होननानै दोननाय जायो आरो दा बे माराखौ माबोरै होयो होननानै बुङोब्ला जे जोंना मोसौ फोर दंङ आरो जोंना दंबावो ओरै ट्रकटर बेफोरबादि रोखो रोखोमनिजों जोङो माराफोरखौ होयो आरो बे मारा होननाय बुङोब्ला जोङो मिथियो कि माइखौ आलादा आरो बिनि माइनि बेजें बा फिफां फोरखौ आलादा खालामनानै दोननायखौनो जोङो मारा मारा होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो नों
दा बे मारा होखांनायनि उनाव जोङो माइखौ आलादा खालामनानै जे सान्दुंफोरा आव लामनानै जोङो बेखौ बाख्रियाव बा दुलियावहाय सोनानै दोननाय जायो आरो नों नोथां
नंगौ नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलजों माइ आबादफोरखौ गायनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ दा नोंथांनि ओनसोलजोंबो जे बांसिनै मावजानाय गुबैयै ओ अबे अबे आबादफोरखौ बांसिनै मोननो हायो बेखौ नोंथाङा आंनोबो एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ औ जागोन जागोन नोंथां जोंनियाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद गाहायो हारिखा आरो जोङो जोंनि बिथिंथ' माइ आबादखौनो बांसिन मावो
औ
गोदोनिफ्रायनो ओ माइखो माइ आबादखौ नों नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनि मोजां ओ जोलै एबा बिधान माइखौ जोङो नायगिरनानै जोङो सयख'नानै जों सोमना दोननानै बेफोरबायदि हाल एवनानै जोङो फिसा फिसा अब्ला जों खोथिया फोयो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै रनजित आसु माइ माइब्रा माइ बेफोर माबा खालामनानै जोङो दब्लाय खामना दब्लाय दब्लाय गुबुन गुबुन जों मा बुङो बेखौ फोनाय जायो आरो बे देरनाय उनाव बेफोरबानो दुब्लि फोथारखौ हालेवनानै गोदोथ' जों मोसौ दोनो एवोमोन बांसिन दा फायै फायै जों ट्रेक्टर अखारनायखाय जों ट्रेक्टर दो थाब जायो जों ट्रेक्टरनो एवो
औ नोंथां
बेखो मोननानै जों बेवहाय खोथिया देरनाय उनाव खोथियाखौ फुखांना जोङो अ बेखौ गायो आरो जोङो जोंनि आइजोफोरा बांसिन गायो बे माइखौ गायनानै बेफोरबायदिनो जोंनिया गायखांनायनि उनाव जोङो आरो गायखांनायाव गोबां हाग्रा रजा बे हा हाग्राफोरखौबो जों मा बुङो फुनो गोनां जायो आरो जोङो बेफोर हाग्राफोर फुबासो मोजाङै माइ थायो।
औ
अ आरो जों मा बे माइ गायनो सिगां आलि आलिखौ मानो खोयो नोंथाङा मिथिगोन ना?
हेलौ
अ मिथिगोन ना आलिखो मानो खोयो नोंथां?
आंना औ मिन्थिगौ नोंथां मिन्थिगौ। औ
माने जों आलिखौथ' जोङो दै दै लाखिनो थो औ मा होनो जों आलिखौ माने जोङो दै-दैफोरखौ लाखिनो थाखाय मायाव बेफोरनि थाखाय जों आलिखौ जों खोयो आरो जों बांसिन। नङा दैफोरा थानो नागिराना आलि खोआबा बे आलिफोरखौ खोनो थाखायनो जोङो बेखौ माबा खालामो आरो जों गोबां आलि खोनानै बेफोरबायदिनो बिगासे बिगानै‌ ओ आधा बिगा गाहाम जोङो बेफोरबायदिनो आलि खानानै जों गायो आरो जों बेफोरनो थाङा बुंनाय बायदि बेखौनो जोङो माहाथाम मास मोनथाम मास मोनब्रै उनाव जों माइया मोननायनि उनाव जों हाना लाबोनानै बेबायनो जों मारानो फ्राय न'आवबा सोरबाफोर दुब्लि फोथ्राव गोदोथ' जों मोसौदोनो नारा नायोमोन। खाइपहाय ट्रेक्टर दोनहाबाय आरो दा फाइपहाय आरो माइ नाग्रा मेसिन ओंखारबाय दा जों माइ नाग्रा मेसिनजोंनो बांसिन नायो दा। बे मोसौ आरो ट्रेक्टर दं नाला जोङो बिदिनो आरो आरो जोंनिथिं बेफोरबायदिनो गायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि मैगं थाइगं थाइगंफोराथ' जोंनिया बांसिन सिन माइ दाननाय हनाय माइ फोथाराव जोङो ओ हाब नाराखौ सावना होनाय जायो नाराखौ सावना होनाय उनाव जों बेयाव हालेवनानै जोङो बांसिन बेसर फैयो जोङो
औ औ नोंथां
सर फयो लोगोसे सोरबाफोर आलु आलु गायो बि फोरबायदिनो आरो मैगं थाइगं माखासे गायो जेरै लाइ लाफा दुन्दिया बेफोरखौ जोंनो गायो बेफोरबायदिनो कबिफोर गायो बेफोरबायनो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ जों गायो आरो जोंनिथिं।
नंगौ नोंथां
दुब्लि फोथाराव गायो आरो जेरैफोरो फानलुबो गायो फान्थावबो गायो बिलाथि गायो बेखौ जाय जेखौ मोजां मोनो खायै गायनो बे-बेफोरबायदिनो गायो आरो बयबो। गुबुन गुबुनैनो आरो अ फोरबायदि नुयो आरो औ नोंथां जों-जोंनिथिं बेफोरबायदिनो आरो बोथोरजों खा-लोब्बा लाखिनानै जों मैगं थाइगंफोरखौ गायो आरो जों मा बोथोराव मा जायो बे बायदिखौ मिथियो जोंनि आबादारिफोरा फोरबायदिनो गायो आरो जों दैज्लाङाव मा आबाद मावा मोजां जागोन ओ मेसेङाव मा मोजां जागोन गोजां बोथोराव मा मोजां जागोन बेखौ नायनानै गायो आरो जोंनिथिं
औ नोंथां नंगौ दा बे गोदोनि दिनावथ' जोंनि आबै आबौमोना खि जानो थाखायल' आबादफोरखौ मावनाय जायोमोन गुबुननो जे फाननो बा बेफोरबायाददि राहाफोरखौ बिसोरो बांसिनानो मिथियामोन नाथायबा दानि जुग गावहाय जे जोङो आबादफोरखौ जानो थाखायल' नङा आरो जोङो फाननानै जेनाखि रां बेफोरखौबो जोङो दानि जुगाव आरजिनायखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नंथा फालांगि खालामो आथिखालाव गासिबो बेफार फालांगि गोजा।
दानि औ नोंथां। आरो जे नोंथाङा बुंदों दि जोंना मेसें बोथोरावहाय आलु गायनाय जायो। दा बे आलुखौहाय माबोरै गायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ आलुखौथ' जों बेफोरबायदिनो जों गिबियावथ' जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय न'आव बिदान थाबाथ' मोजां गैयाबा जों हाथाय बाजारनिफ्राइ मोजां गायनो हानाय आलु बायना लाबोयो जोङो। बिधान बायना लाबोनानै जोङो हाखौ हालेवो खोनादों नोंथां अ हाखौ बिदिनो हालेवना जों हाखौ हालेवना जों फोमोनना लायो। फोमोननानै जोङो बेफोरबायदिनो आलुखौ लाबोनाय आलुखौ जोङो मोजां मोजांखो बासिनानै जोङो जों आलुखौ गायो आरो एदम लाइन खालामनानै ओ लाइनाव गायो गायनानै ओ जोङो बिदिनो खिलि एसे ओंखारनो देर बे न' जों आरो बे बेखौ बिथा बानायना होनाय जायो आरो जों
औ नंगौ नोंथां
बेफोरनो जेराव हासार गोनां जायो जोंनि गोबोरखि हासारखौ जों होयो। आरो जेरावफोर हासारनि गोनांथि गैया जों बेवहाय होआ आरो हासार जोंथिं बेफोरबायदिनो गायो आरो नोंथां
औ नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन अब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नलायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन जागोन नोंथां
औ गोजोन्थों